खोनादों ना नोंथ थां
अ खोनादों।
नोंनिखो एसे लासै खोनादो। हेलौ
स्पिकार थाया नामा बा?
ओ मबाइलखौ एसे ओ खाथियाव लालाय नोङो
अ लादों दे।
औ ओ जोङो दिनै ओ बैसागुनि बैसागु आयदानि सावरायनोसै ना?
अ अ
दे होमबा नोंथाङा जागायग्रोदो बैसागोनि बागै?
बैसागोआ बर'फोरनि रंजानाय फोरबो।
औ
उम बैसागोखौ मोनथामै माने मानिनाय जायो आरोना
फालिनाय जायो।
औ फालिनाय जायो।
मा मा बैसागो मोनथामा? एसे फोररायनो हागोन ना नोंथाङा?
अ हागोन। ओ रंजालि खो बैसागो ओमफाय काटि बैसागो ओमफाय दमासि
दमासि बे दमासि बा मागो बैसागु
औ औ
दे ओ रंजालि बैसागुखौ एसे बुंफोरना होदो नोंथां?
रंजालि बैसागुथ' ओरैनो सैथो दाननि संक्रान्ति एबा जोबथि सानखालि फालिनाय जायो।
औ
गोदो गोदाय रंजालि बैसागोखौ दान मोनसे गाहाम खुंनाय जायोमोन आरोना
अ आथिखालावथ' बिदि जाला स्नि सानल'सो फालिनाय जायो औ औ
गिबियाव मोसौनि बैसागो आरो नैथियाव मानसिनि बैसागो फालिनाय जायो आरो रंजालि बैसागोखौ।
औ
होम
एसे ओ मोसौ बैसागुनि बागै बुंफोरना होदो। नोंथां
ओ मोसौ बैसागोखौथ' गिबियाव खुंनाय जायो गोदो गोदायनि फ्रायनो बर'फ्रा आबाद मावनानै जाग्रा हारि नालाय।
औ
दा माने आबाद मावनानै जाग्रा नालाय मोसौखौनो गिबि होननानै मानिनाय जायो आरो।
अ गिबि लोखि माइनाव
ओमफाय मोसौनि गाहामनि थाखाय आनान गसायनायाव आर'ज गाबनानै ओ सैथो दाननि जोबथि सानखालि मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो आरोना।
औ मोसौ थुखैनायाव मा मा ओ बेसाद नांगौ जायो नोंथाङा मिथिगौ ना बेखौ?
औ मोसौ थुखैनायाव ओरैनोथ' ओ औवानि थेंगल नांगौ जायो मोसौनो माला गानहोनो थाखाय
थेंगल माने औवाजों
औवाजों बानायनाय ओं ओं माला ओमफाय थाराय नांगौ जायो दिगिलि लावथि नांगौ जायो‌ फाय बाख्रिखब मुंनि जाथोसे उम लाइफां मोखोना दालाय खौ नांगौ जायो आरोना।
औ बाय लाव फान्थावबो नांगौ जायोना। थां
लाव फान्थाव हालदै बेफोरखौ नांगज जायो आरो ना माने खुबै खुबै मुथा खानानै लानाय दिगिलि लावथिं जों बुरजाव बुरजाव मेथाइ खनलाङो आरो ना मोसौखौ दु
औ गोदोनि समावथ' लावखार थायोमोन।
औ औ लावखार थायोमोन उम थारमाने उम मेथाइ खनै खनैबो लांनाय जायो आ होना
औ मे मेथाइखौ खननो रोंगोना नों
अ' एसे बाहाय रोंगौ र'।
खननानै होलाय मेथाइखौ।
बिदिनो आरो माबा ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोर एर हान हानजा हानजा बिमानि खि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर इदि होनो आरोना।
औ ओमफ्राय बिदिबो रोङोना आरोना बिफा बलद बादिजाय बिदिबो ससे दोंबावोमोन।
औ औ ससे दंबावोमोन गोसो ओव गैजोबला आरो ना।
ओ बिमा गायदे बायदि दा जा बारि खनायाव एम्बु बंला बेबादि ओ जा गेदेर जां गिला उम्म। ओइ ओ मोसौ थुखैखांनायनि उनाव मा खालामो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
उम्म मोसौ बलद थ' थुखैखांनायनि उनाव ओ मोसौआ जेरै ओ गोदोनायाव दिरुं थायो नङा होमबा
औ।
औ बे दिरुंखौ गोदान खानानै माने लांदां फोथाराव खाहैनाय जायो आरो गांसो जानो थाखाय। उम्म।
ओमफाय मोसौ थुखैनायनि सा सानसे जेनेबा मोसौ बैसागो खौ खुंनाय जायो ओमफाय बे सानखालिनो मैगं खानानै सेजौ से रोखोमनि मैगं खानानै जानाय जायो आरोना जाहाथे बोसोर गोदानाव जेबो बेमार आजार जाया।
औ। मोनसे जोंना बर'फोरना एसे मागिनाय दोङो। बिदि ओमफ्राय ओ मोसौनि मोसौखौ थुखैखांनानै जोंना गाबबो फोननाय जायो हांगार आरो थावजों लगायनानै। गोसोम गोसोम।
खानानै हांगाराव थुनानै बिखुङाव फुननाय जायो आरो ना।
ओ ओमफ्राय नों। नोंथाङा मानसि बैसागोनि बागै एसे फोरमायना होदो।
अ मानसि बैसागोआथ' बिदिनो खाम, जथा, सिफुंनि रिंनायाव बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बयबो हानजा हान्जा रंजालायो आरोना।
उम
बे फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां न'खरनि थैनानै थांनाय सुबुंफोरनो बे फु बे बे फुंआवनो दुगैस्रां लोबस्रां ओ न'खरनि थैनानै थांनाय सुबुंफोरनो बोथोराव मावै दाङै मोननाय बेसादफोरखौ फिसा फिसौफोरा नाहा मैहा थांब्ला इनाय खालामनो मोननाय नङा होननानै गथ'फोरनि मुं लानानै बावहरनाय जायो
औ
उम
आरो ओ मानसि
ओमफाय ओं मानसि बैसागोआव ओं बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बयबो गावबा गाव हानजा हानजा जालायनानै ज' ज' मागिलायो ओमफाय गेदेरा उन्दैखौ मा बोर होयो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमो
औ आरो जोंना बै बैसागु मोसानायाव बाहायनाय ओ आगजु फोरा जेरै खाम
था सिफुं जाब स्रिं खरखा गंगोना
गंगनाखौ बारा दामनाय नुनो मोनला
औ औ
बेनिफ्राय नोंथाङा एसे मिथिबावगोन ना?
औ खाथि बैसागो दङ
औ
ओमफाय कारतिक बैसागोखौ जाहैबाय आसिन दाननि जोबथि सानखालि फालिनाय जायो आरोना
ओं बेखौ माने बोथोरनि आबाद फिथाइ आरो सुबुंनि मोजांनि थाखाय हास्थायनानै माइ फोथार एबा बिफां लाइफां मोसौ गलि माइ भान्दार बेफोरनि थाखाय सावनाय जायो जायगाफोराव उम माने बेखौ आबादनि सायाव खालामनाय जायो बे बैसागुखौ जेरै ओ हर मोना बिलि समाव खाथि बैसागो माने जेरै फोथाराव थांनानै थाइगिर खखायाव जेवारि लगायनाया
औ औ औ
ओं ओं माने बेखौ बिगियानारि नोजोरजों नायोब्ला दिहुन्नो हायोदि माइ फोथाराव आलारि बाथि सावोब्ला माइनाव थानाय एम्फौ एनलाफोरा माइआव थानाय एम्फौ एनलाफोरा गासै बो जोंलारि बाथियाव बारसिननानै थैयो होनना मानिनाय जायो आरोना
अ
बेनो खाथि बैसागोआ
आरो मिथि बावोना नोंथाङा
दमासि बैसागो दंबावो दमासि बैसागोआव जाहैबाय पुस दाननि जोबथि सानखालि खुंनाय जायो बेखौ
औ
दमासि माने मागोनि से थारिख जाहैबाय ओमफ्राय पुस दाननि जोबथि सानखालि मानिनाय जायो जाहैबाय होम आरो बेखौ नखर नखरनि गासै जयै थाज्लायनानै मागो दमासियाव रंजा गोजोनै फिथा सौराइ लारु ना बेदरजों गोजोननाय लायो आरो ना होम
मिथिबावगोन ना नोंथाङा
मागो जमासियावथ बयबो फिथा सौरायाइ जानो गिदिंथिङो ओमफाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बे मोनसे दोरोंङारि फोथायनाय दंदि मागोनि से खालार खालि नखरनि गेदेर गोलाव थैनानै थांनायफोरनि मावै दाङै मोननाय फिथाइ सौरायाइ जौ गोथैसि बावउनाय जायो जाहाथे नांङा मैया थांङोब्ला जेबो इनाय खालामनो मोननाय नंङा होननानै बरफोरा गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाग्रा हारि नालाय बेनिखायनो बरफोरनाव माइ माइरंनि आंखाल गैया आरोना
नोंथाङा बैसागुआव मोसायोना मोसाया खननानै मोसाहोयो
गोदोनिथ इसिबां बिदिनो गोसोआव गैथ'वा आथिखालनि नालाय
औ आथिखालावथ बैसागुखौ खाम सिफुं लाना मोसानोनो नागिर मानसिफोरा
दोरोंङारि आइजें बाहायनानै
उम आरो मिथिबावगोन ना नोंथाङा
मिथिनायाथ‌ बेनोसै
औ
बैसागोखौ आसाम नांङैनो रंजानाय जायो नालाय
औ सोनाद आरो बैसागोखौ असमिया फोरा जेनेबा ओ असमिया रावजों बिहु बुंनाय जा यो बेसनाथ बैसागआव दखना गामसा गाननानै मोसायो उन्दैफोराबो दानिया गानग्रा जाबाय
उन्दैफोरनि थाखायबो दखना बानायनाय जाबाय फिसा फिसा गाम सा बानायनाय जाबाय आरो बरनि नेरसोन आरो आरनाइ लानानै समायना गाब नुयो आरोना बैसागुआव बिदि गाननानै मोसायोब्ला
बिदिनो जों बैसागु समाव रंजानाय जायो आरो ना नोंथां जोंनाथ नोंथां समाबोथ जाबाय दोननोसै नामा
अ दे बिदिब्लालाय
दे होमबा ना